हो ओ माथो फैदों माथो दासो
औ आं थांना थाङा मोनथियाखैमोन माबा ट्राइ नायनो नागिरदोंमोन आं थांबाय ओमफ्राय
थ्राय नायदों
थांगोन ना थाङा साननानै हरनाय नायदोंमोन आं ओमफ्राय थांमारबाय होनदो
फैमारबायसो आरोखिना
थांमारबायसो थांहां थांहांयैनो थांहां थांहां यैनो थांमारबायसो
माबादों खोमा नों दाख्लै सोरजोंबा सोरजोंबा रायजलायदों दां ओंखायनो
ओम ओहो आं सोरजों रायलाया दाखालि
नोंहा
औ हैैदिनखालि आब' रनजिजों खनसे रायज्लायदों राय्लायनो मोनदों
माबानाबो हेनानाबो फैलाना आंनाव मालायबा मा जाखो
एखनबा थाङा एखनबा थाङो अबेबा नाम्बाराव बिदिनोखा एखनब्ला थाङो एखनब्लाा थाङा बिदिनो जायो
बिदिनो जायोदां मिथिया आंना थाङो जायखिजाया नोंनाव
नाङाबाबो थांनो सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो जायो ना बे थावार नाङाबाबो जायो सोरनाबा
नांनांगौना थावारा
ओम आय' गैला उन्दुजोबबाय हाबजोबबाय आंल'सै सिलायाव
गिनाङालै जामबि आं दङना
गिया माथो आंलाय गिखाया
आइसोर इसोर जाबाव
आं जायखिजया उन्दुजोबबायसो होनदों जाम्बि जामथि ओरै थांहां ओरै जहां थाबायबाय थानोसां
थाबायबायैथा बिदिनो थाबायबाय था बिब्दिनो थाबायबाय था
मा नायनाय थाबायबाय थानांगौ दे आं दलल' जिया रायजलायनो हायोना ओमफ्राय
थस सुनानै थाबायबाय थानांगौरा नोंहाया सोरबा नुहुरबा जाखो मा जाखो बे गथ'आ नै
जामबिसो जाखोना माखो बेलाय
दानो सोरबाव फैनांगौरा मा जाखो बे सोल
हो
दानो सोरबा फैबा बाजैमोन फैबा जालाबायखो सानायावसो फ बोरैबा
मा जाखो बे गथ'आलाय मा नांनायनि बेरायबाय थाखो बेयाव फागलिसो जागोन ना माखासि
उम बिदिला बदिथिारस
नै
ए गिला बायदोंसै आरो ओमफ्राय नुबाय दा नों माबा गेलेगासिनो दा आं खोनागासिनो खोनाफिनगासिनो आं आंजोंरायलायनायखौ
अ
उम
मुलु खोनायोदा ओमफाय
औ
आं हरबाल' खोनायोब्रा नोङो।
बोरैबासो
बिदानो हरदों आङो मेसेज
उम
फाग्लाया आंखौ दाय जागासिनो
अखा हाबाबो गरम दे मासदिनि गरमानो अबाव थागोन अबाव मागोन अखा हाबाबो गरमलै गरमानो अबाव थागोन ओबाव मागोन अखा हाबाबो गरम
अखा हाबाबो खर' माने अखायानो हाखायाखै ओ रैनो एसेल' हादों। मा अखा हानाय नुखो नों। गैयानो थायैफ्रि ज्रांदोंल'।
माथो ज्रां माथो द्राम द्राम हादोंनो।
माला द्राम द्राम हालायखोसि सोर खिनथाया द्राम द्राम हादों होनानलाय? हो?
खोन्थादों मानसिफोर।
आद दहाय आब' रोन्दि मोन नोंसिनिथिं दासो अखा थाफ्रिदों? जोंथिं हाखांलाय लांबाय जुब जुबनो।
जालायखो
मालाय गावसिनिथिं हायाखै बे बिसिनिथिं।
हाया खैलै जोंथिं।
ओरै बङाइथिं हायोना एसे जुब जुब।
बेसिनिथि हादों खोमा।
ओरैबो एसे हादों दसे। जोम जोम हा खनसे सिरिसे हाबाय गैलाबो नागार बायबो।
ओरैनो
उन्दुनो ओंखारनायासो जाला।
आयदै मालानि दिनाव बेरायनो मोनबावनांगौ मा होनदों।
ए जिरायबा थेन्थ' मारो।
मालानि दिनाव बेरायनो मोनबावनांगौ जाखोथाय।
खालमासि खालमासिसो बेरायनो मोनगोन जों।
नोंबा माला फैगोन ओं नोंबा माला फैगोन।
खालमासिया मा आङो आङो नै आनैमोना गाबोन फुजेनगोन गाबोन खय थारिखलै दिनै बा गाबोन द'दा।
थोद दिनि दग्रा
दिनि द' ए औथ' आरो ओं दिनै द गाबोन स्नि स्निआव फुजेनगोन दाइन गु जि जियावसो हागोनदां आंनिबाथ'
सासे सासे गन्थं निफ्राय थै गदोंनो।
सोर सोर गन्थंनिफ्राय थै गदों। खिन्थु गन्थंनिफ्राय थै गदों मानो गलाबायखो?
मोनथिया मा‌ जादोंथाय
गुन्थाय बायनाय नामा गन्थंनिफ्राय थै गनाया गन्थंनिफ्राय थै गनाया गुनथाय बायनायसो दा
मारैबा मारै सोंहरदोंमोन आङो।
दासो
उम दासो खोनथा हरदों। दासो माने ओम दासो
बेबा मानो
मा
गुन्थाय बायनाय बै गुन्थाय बायनाया थै गयोना गन्थंजों
दाख्लैफोरा आलदा जाखां बायलै बिना एसे
डक्टराव नायजानो हाया
मानसिनाव बेमार दंखोमा बेनावबो
दाक्टरनाव नायजानो थिन
बिमानि थालांसिगोन। थाफाबाय थायोना बे बिमाजों
उम
जेर एखि जेरावखि थाङा जेरा वखि जेबोखि एखि खालामा खिनाय हासुनाय थाबालाबाय थायोना।
बिमानावबो बिदि बिदिनो जायोमोन नामा?
बिमानाव नङा बिमाइनाव जायोमोन।
ए
फ्राय बिमानावबो दंमोन खोमालै मालायबा मा आं मिथिया मोजाङै खोन्थायाना
दंमोनदां बाराबा नङाबालाय मानोथो हथारो बिदि दंमोन खोमा खि बाजानि ए दंमोन खोमा होनदां।
उ खोनथायाना खिन्थालाबाया जानला मानला
उम
गैया जोंनिथिं गैयाबालाय ओरैनो इसे इसेआ थाखायोना बेबायदिनो
थायोलै बयनावबो गैया होननानै सानजाया मोनसेबा मोनसेबा मोनसे थाखायो बयनावबो
हो
बयनावबो थायो होनदो आं बे ए बयनावबो थाखायो होनदो आं रावनावबो बेमार गैयि जा जाफेरा
बेमारा दङ बिदानावबो खोन्दो खोन्दो जाजोबबाय दा बेमारानो
सोर बिदा बेना
हा
मा खोन्दो खोन्दो जानांगौ बेनावलाय
मारै
माया खोन्दो खोन्दो जानांगौ बेनावलाय बिनावलाय
जायो।
जौ लोंनायखौ बारा होदो माबाखौ सिथुखौ होनबालाय
सोरखौ
बारा जाला बाय
बारा जाला बायबा सोरखौ बादा होनो
जौ लोंग्रा लोंग्राफोरखौ
खौ
उम
गोबाव जोंसो लोङो लोंनाया बाट माबा लोङा लोंनायालाय बाथा होबाबो मानियालै लोंग्राफोरखौ
गारनो हाखाया एसे एनैयालाइ
हा
एसे एनैयालाय गारनो हाखाया होनदो आं
है गैला एसे एनैखौलाय गारनो हाखाया होनदां लोंग्राफ्रा लोंखायो एसेबाबो
उ बाराबो लायाखै
सोर
बिदाया रोङामोन ना
उम दरसेनो जोमायखबफिनजोबावबायलै फागलासो
अखा हासिगोन नामा
दसेनो जोमै दाखा दाखा जाबोबावबाय दसेनो जोमै दाखा दाखा जाबोबाव बाय हागोन ना मागोन मिथिया हागोन ना मागोन मिथिया जायखिाया जोमै जादों मायबा बारबो गैया गरम दोहो दोहो दा सिलायावसो नुगोन आं कारफेट बनानै खामसालियाव बाराबा अइथासार गरम
गरम
उम
गरम ना मा होनदों
औ
ओ बांद्राय गरम मोनबावासैसो आङो
आङो नै आखाइ हाबसो गानलायलायदों माबायाबो गस्लायाबो खुरथि हाब आखाइ होनोमबाबो गरमखौ
गासिबनाबो दंजोबो नै बिसिना
माया
गुन्थे बायनाय नै गासिबनबो नै
गासिनावबो दंजोबो बिसिनिया ए नोंनाव माबा मेसेज फैबा खोनाफैलायो दा माबायाव अ ब्रायभेसिनाव दोनदों दानों
उ भाइब्रेसन आव दोननायखायन्थ खोनाहैदों नोंनाव नङाबालाय खोना हैखाया ना
उम
जारला राम जारला राम
सम जाबायदांं दानजासिगोन
मारै